नोंथां।
थां।
खुलुमबाय नोंथां।
अ। मा खालामदों नोंथां दा।
जिरायनानैनो दङ नोंथां।
अ दे मोजां।
खालामनो फन खालामदोंबा।
अ नोंथां माने नोंथांजों दसे सम। मोननैसो बाथ्रानि सायाव। अ रायलायनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन नोंथां नोंथांजो दसे रायलायनो हागोन ना दा समा जागोनबा नोंथां।
औ रायलायजागोन दे स
औ दे नोंथां होमबा बिदिब्ला जोङो ओ। बोथोरनि सोमोन्दै रायलायनोसै नामा नोंथां।
औ रायज्लाय जागोन दे।
अ दे मोजांबा। ओ दे होनोमबा जागायनोसै होनबा न'।
दे।
बोथोरखौ ओ जोंथ' मिथिखायोना जोंनिया बोथोरा। ओम जेब्लायबो एखे थाया नालाय बेनिफ्राय नो नोंथाङा नोंथांमोननिथिं माबायदि ओ आथिखालाव बोथोरा माबायदि जानानै दं एसे फोरमायनो हागोन नामा।
नोंथां दा जोंनिथिंबो बोथोराथ' माने दसेनो सोलायो दसेनो गाज्रि जायो बेबायदि जोंनियावथ' दा नै अखायानो हालायबाय बेफोरबायदिनो सान्दुंङआबो बेफोरबायदिनो दुंब्रबलायबाय दसेनो सान्दुं जालायबाय बेफोरबायदि बिदि जाबायगासिनो दं आरो दा नै अखा हागासिनो दं
ए दे।
जोंनिथिंबो बिदिनोलै दसेनो हायो दसेनो सान्दुं दुङो। जोंनिथिंबो दहाय अखा हादोंमोन।
औ औ।
बेनिफ्राय दाथ'। दैज्लां बोथोरबो सफैबायना। औ ओमफ्राय अखाफोरा नोंथांमोननिथिंजाय मारै बुरजाना एसे हाबायदों दासान्दि बिसोरो
दासान्दिथ' नै एसे मोजाङैनो हागासिनो एकदम मा होनो गोबाङानो माने सोरहाबा एसे बोरि गोजौ हानि सुबुंफोराफोरनि थाखाय मोजां जादों आबाद माने माइ गायनो आरो हा गोथौनि मानसिफोरनि थाखाय आरो दैया अभार जानानै माने ओ ओम खोथियाफोरा गोजाव लांनाय बेफोरबायदि बिदि जानो गोनां जादों आरो
औ औ
नोंथां दा बे जोंनि बोथोराद माने दसेनो सान्दुं दसेनो अखा बेफोरबायदि जानायनि जाहोनखौ नोंथाङा मा सानो जानायनि
आङो औ औ बे अखा दसेनो हानाय सानदुं दुंनायनि जाहोनखौथ' आंनि साननाय मथेबा आरोना आ दा जोंनिया बारहावायाव बारा इसबां मोजां नंला नोंथां माने गासै जेरावबो इनदास्ट्रि स्रि जाजोब्बाय नालाय नोंथां
औ औ
क्लाइमेटफोरा दसे दसेनो चेन्ज जानो नागिरो लोगोसेनो जोंनिया नै दंफां लाइफांफोर दाननायाबो बारा जाबाय नालाय मानसिफोराबो पपुलेसना बांबाय लोगोसेनो बिफां लायफां दाननायनि बिबाङाबो बांबाय बिदिनो बोथोराबोथ' बारायो आ ओ अखाया बारायो खमायो मालाबा सानदुं बारा जायो बिदि जाबाय थायो आरो लोगोसेनो आरो जोंनिथिंजाय ए गारि मथर बेफोरनि बिबाङाबो जोबोद बांथारबाय नालाय नोंथां
औ औ औ नंगौ
थुङानिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि कार्बन डाइ अक्साइडफोरा बेफोरबो खालामोना
औ दा गुबै दा बोथोरनि बेफोरबायदि सोलायब्रबनाय जों गोदोनि समाव बेफोरबायदि नुवामोन ना
जों नुवामोन औ नोंथां
सोलायब्रबनाय दसे दसेनो सोलायब्रबनाय बे बेफोरखौ जों मानसियानो खालामदों होननानै साननो हायो आरो
औ औ
दा नोंथाङा दहाय बुंलांनाय औ दा बावैसो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जेरै बिफां लाइफां दानफायनायफोराव अभार जाबाय गारि मथरा बारा द्राय जाबाय
औ
बिदिनो बायदिसि‌ ना जोंनि सोरबा हाजो हाजोखौनो जावनानै दानियाथ' न' लुनो ला
न' औ न' लुनो लांबाय औ इन्डास्ट्रिफोराव लाङो रोगानानै औ
बेफोरनि जाहोनाव नो बेफोरबायदि जोंनि बोथोरनि सोलायनायफोरा माने थिग गैला आरो माने दसे
थिग गैला औ नंगौ नोंथां
दे नोंथाङा मा सावरायनो
औ दाथ' बोथोरनि सायाव सावरायबाय आरो जोंनियाव दि ओइ दैबाना जानाय दैबाना जानानै खहा जानानै बिनि बाराद्राय। दैबाना जानायनि जाहोनफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ हागोन दा जोंनि गुबै दैबानानि जेंना। बे जेंनाया थ' जोंनि आसाम हादोरसानि माने मोनसे गुब गुबै जेंना आरो ना।
जेंना औ नंगौ नोंथां
सोरखार जोंनि माखासे सुबुङा माने बे दैबानाखौ होबथानानै गोबां राहा लादों थेवब्लाबो माने
औ थेवब्लाबो होबथानो हायाखै औ
फेलें जानो गोनां जादों। दा बेफोरनि जाहोना बे बेफोरनो जोंनि हाजोनि माखासे जिखिनि औ हाफोरखौ अन्थाइफोरखौ दैखोनानै लाबोबाय औ न' लुफै फैबाय दा बेफोराव जोंहा दैमानि दैया
दैमानि
फायै बो हैबोबाय अखायाबो थिग गैला दसे
थिग गैला औ औ।
बेफोरबायदिनो माखासे जोंनि आबादथिलि बेफोरबायदिखौ लोमसावफैयो
औ।
बेफोर बायदि जानो गोनां जादों आरो बे दंफां बिफां लाइफां दानफायनाया थ आरो मोनसे जोंनि गुबै जाहोन
गुबै जाहोन जाबाय औ।
दा बेफोरदि बायदिनो जोंनि दा गोथौ ओनसोलफोरखौ जोंनि आ माने टाउन ओ सोहोरफोराव माने फबनानै गोथौ ओनसोलाव जु दै थायोमोन ना बेफोर जायगाखौ जुदि फबनानै सायाव न' लुनानै थायोब्ला बे जायगायावथ' दैयाथ' फाय हाग
दैया फैखागोन औ नोंगौ नोंथां।
दा बेफोरबायदिनि थाखायनो गोबां लोमसावनाय। जायो आरो। दा जोङो दैमाफोरावबो बाला अन्थाइ थिखांनाय नङा होनबा।
बाला अनथाय थिखावनाय औ नंगौ नोंथां बै औ दैमानिफ्राय बाला अन्थाय थिखो नानै
औ औ दा बेफोराव ओं औ दा बेफोरनि थाखायनो जोंनि माने दैमानि दाहारा मा गोस
दाहारा गोसा जाबोबाय औ नों
औ गोसा जानानै बेफोरबायदिनो लोमसाव फैबाय हैबाय आरो। उम दा नोंथां औ।
दे बुंनाय नोंथां।
नोंथांमोननि ओनसोलखैबो बेफोर दैमा दैबाना जायो नामा नोंथां?
औ जायो नोंथां। नै जोंनि खाथियावनो ओ पाग्ला दै पाग्ला दैमा दङ' नोंथां।
औ औ
औ खोनादों ना पाग्ला दैमा
औ खोनादों खोनादों नोंथां।
जोंनि खाथियावनो जायो बियो। बेयावथ' जोंनिया दैमा ओ नै दा अ खा हागासिनो बे खाननैसोआ जोंनि जा नै दिनैबो दैया गोदोर जानानै जोंनि पाग्ला जिं खाथि खाथि जायबा ओ-ओनसोल दङ' गामि ओनसोल जा ओ बे बे इसोरनि बिथांमोननि दुब्लिफोराव गोबां दैबाना जा दङासोरो दा गामि गामियावबो बिनिफ्राय ओ लोमनानै जोंनि बे ओ माइ गायनाय हाया बैखौबो माने गाज्रि खालामलांबाय आरो दानिया ओ बाला फैनानै बालाजों फब- फबजोबनानै जोंनि आबादारिफोरखौ औ ओ बाला बु खांनानै आबादारिफोरखौ माइ गायनो हायै खालामनानै जोबोद खहा खालामोथारो जोंनिया नैबे। दैमाया लोगोसेनो आरो ओ बे दैमा बारलांनानै बै मोनसे जायगाथिंजाय बारस'नो था खायबो जोंनिया गोबां खस्थ' जागासिनो दं दासान्दि।
औ। दा दैबाना दैबाना माने जोंनि दैमाफोराबो जोंनि आबादारि बिथांफोरखौ जो गोबां खहा खाला
गोबां खहा खालामो। औ।
जोंनि थारमाने फिसा फिसा आबादारिफोरखौ गोबां खहा खालामो। नाथाय बे बे दैमानिफ्रायनो माने गोबां मानसिया थारमाने बिजनेस खालामनानै बाला अन्थाइ दैेखायनानै खौथि खौथि रां आरजिगासि नो दङ आरो।
औ नंगौ नोंनायालाय नोंथां नोंगौ।
दा बेफोर खौ जोंनिया होबथानो नाजाला
औ ना जाला नोंथां। बेवहायनो आरो सुबुंफोरा ओ ओनसोलनि सुबुंफोरा बिनिफ्रायनो बिजनेस मावनानै जागासिनोबो दङ नालाय नोंथां।
औ औ दा बेफोराव माने जोंनि फिसा फिसा दा गोबां आबादारिफोरा गोबां गोहोम
उम गोबां औ औ आबादफोराव गोग्लैदों नोंथां उम। बाखिथ' ओ ओ गोदोर गोदोरफोराथ' बिजनेस मावनानै बेनिफ्रायनो जाबाय। आरो नाथाय जोंनिया नैबे उन्दै उन्दै जायबा ओ फिसा फोरफोर दङ आबादारिफोर दङ ओ खाथि खाथिनि ओनसोल बिथांमोना जोबोर खस्थ' मोनथारो नाथाय। आरो उम। खस्थ' मोनो बिनिफ्रायबो ओ नाथाय आरो लोगोसेनो बेयाव मोनसे ओ फारसेथिंजाय मोजांबो जायो। फारसेथिंजाय गाज्रिबो जायो बिदिनो दङ आरो दा सान्दि।
दा होमबा नोंथां जों माने उम आंनि समफोराव सावरायबावसिगोन।
औ जाग
दिनि बेखिनियावनो लाखिथ'नोसै
दे दे नोंथां दे गोजोनबाय नोंथां दे।